खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
आङो दायो नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो आरो नोंथां।
अ मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ मोजाङैनो दं नोंथां मोजाङै।
औ नोंथांनिसिम आं फुंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो आंनि फुंबिलिनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथां।
ओ नोंथां ओ नोंथां जोङो मोनसे टपिक लानानै माबा मोनसे रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ होमब्ला आं नोंथांनाव जोंनि जिउआव बिफां लाइफांनि मानो गोनांथि जायो बिफां लाइफाङा जोंनि थांना थानायाव माबायदि हेल्प होयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बिजिरनानै होनो हागोन नामा? मानो गोनांथि बिफां लाइफाङा अ बिदिब्ला नोंथाङा दे बुंनो हा हागोन दे।
बिफां लाइ बिफां लाइफां माने बिफां लाइफाङा जोंनि थांना थानायनि मोनसे लामा आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
ओ नोंथाङ दे आंनाव बिफां लाइफाङा मानि थाखाय जोंनि थाखाय थांना थानाय रायखौ सोंदों नोंथाङा। मोजां बाथ्राखौनो सोंदों आरो नोंथां दायो आं नोंनो आं हानाय बायदि नोंनो नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
बिफां लाइफाङा जे जोंनो थांना थानायनि मोनसे अक्सिजेन गेस होयो आरो नोंथां। माने जों बेजों हां लायो। आरो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफाङा गावनि बिलाइनि फिसा फिसा रोदाफोरजों बोनानै लाफिनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ।
ओमफ्राय बोनानै लायो आरो गाव सोर बिफांफोरा जोंनो अक्सिजेन गेस हगारना होयो जे जों हां लायो आरो नोंथां। आरो बिफाङा जोंनि थांना थानायनि राहाल' नङा आरो नोंथां बिफाङा जोंनि गासै सिनिबो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ आबुं खालामना होयो आरो नोंथां। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जों दा जिरायनाय सियार आरो फरायसालिफोराव बाहायनाय टेबोल
औ औ औ।
ट्रेन्स देक्स बेफोर आरो नोंथां आरो जोङो फारसेथिं औ आरो जों फारसेथिं नोंथां जों जे गामि ओनसोलाव थानानै जे जोङो बिफां लाइफांखौ दान फायना जों रोङा आरो नोंथां। बेजों जों आदार एबा जामुंखौ फोमोननानै संनानै जों जानो हायो आरो नोंथां ‌
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिफांखौ जोङो आरो मोनसे गोनांथार खामानियावबो बाहायो आरो दा जेरै जों न' लुनाय जोंनि थाग्रा खुलि लुनाय बेयाव जोङो थखथा बा बाथाम बा खाथ बेफोरबायदियाव बाहायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबोथ' बुजिखायो जानांगौ जोंनो थाग्रा खुलि मोनसे लुनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। नोंगौ ना नोंङा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां। खोनादों नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना? ह नोंथां नोंथां